औ खोनादों
अ
ओ नोंथाङा दा ओ बे समावहाय फ्रि दंना?
औ दङ
अब्ला सिगाङावनो गिबियावनो फुंनि समनि माने हामलायथि जासिहरबाय नोंथांनिसिम आरो नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला जोङो माखासे ओ दानाय लुनाय नाय बिनि ओ बिसय आं सावरायनो सानदों आरो ओ अब्ला नोंथाङा आवग्रिजेननो ओ माने सानदों नामा
दानाय लुनायनि बागै ना
औ
औ दानाय लुनाय होनोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावहाय ओम गोबां दखना हारि दानानै लुनानै जोङो गावनि आखाइजों दानानै जोङो गाननायखौ नुनो मो मोनोमोन ओम एबा मिथिनो मोनदों गोदो गोदायनि समावहाय
ओम बेफोरबायदिनो जोंनो जि दा मानो होनोब्ला जोंनो गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो जेरै थार गान्दै, माखु एबा
जिखौ दानो थाखाय मोनसे माबा नांगौ बे जाबाय साल खुन्था होननानै जोङो बेखौ गायनानै लानांगौ आरो बेफोर माखासे मुवाफोरखौ जोंनो नांगौ जेरै मुस्रा स्रा ओम माखु बेफोरबायदिखौ जोंनो नांगौ आरो जोंनो जि दानायाव जे बाहायो मुस्रा सा मुस्राखौ सानांगौ जे खुन्दुंखौ सानानै लानांगौ हेलौ खोनादो ना नोंथाङा औ बेखौ सानो थाखाय जोंनो जेन्थेर होननाय नांगौ एबा ओम जेन्थेर आरो सोर खि बेफोरखौ नांगौ जेरै सोरखिखौ जों औवानिफ्राय बानायो
औवानिफ्राय बानायनानै लायो ओहोम बेनिफ्राय जोङो आथिखालनि मुगायाव गोबां दख'नानै दख'ना दानानै गाननायखौ खम बिबाङाव नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ
थाय गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा गोबां खस्थ'यै दख'ना दा हारि दानानै गानोमोन ओहोम आथिखालि आथिखालनि जुगाव जोङो दख'ना हारिफोरखौ मिचिन जेरै गिदिर गिदिर माबाफोरावसो दानायखौ नुनो मोनसै जोङो मेसिन हारिजों बेफोरखौनो जोङो बेफोरखौनो जोङो गानसै दायो
नाथाय जों खुद दायो गावनि आखाइजों बेफोरखौ दानानै गानला जि दानायखौ नुयो जोङो जेरै जि दानायखौ नुबाबो जोङो जोंनि बर'नि दख'नाखौ जोङो दाला बेलेग हारिनि गाले बेफोरबायदिनो माबा माबि
बेफोरबायदि जिखौ दानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर आदिखालि माबा बेफोरखौ दानानै फानबाथाय जोंहा गोबां रां मोनो बेफोरखौ सोदानाय नुसै आरो। गावनि हारिनि दख'नाखौ दानायखौ नुनो मोनलिया।
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ होननाया नंगौ बेजों लोगोसे ओ बे जि दानाया दिनै बे मुलुग माने गासै हारिमुनि बे गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय। ओ बयनिख्रुबो माने गोजामसिन होननो हायो आरो रोना ओमफ्राय साबसिन ओ बियो मोनसे गुन होननो हायो आरो। जोंनि गेजेरावहाय माने बयबो हारिहा गावाब गावनि मोनसे ओ हारिमुनि माने मोनसे निज ओ नुजाथि थायो आरो। जेरै गाननाय जोमनायजों आरो बिदिनो गोबांथार माने मोनसे ओ क्रियेटिभि टि जेखौ होनो ना माने जोङो नुजा नुनो मोनो माने दानाय लुनायनि गेजेरजों आरोखि जोङो माबायदि रं बासिनाय बा माबायदि डिजाइन बासिनाय बेफोरनि गेजेरजों बे क्राफटिंनि गेजेरजों जोङो मानसिफोरनि ओ माने ओ क्रियेटिभिटिखौ जोङो नुनो मोनो होननानै आं सानो आरो। आरो बेवहाय जोङो गोबांथार जोङो दानाय लुनाय फोरजोंहाय जोङो गोबांथार ओ बुस्थुफोरबो जोङो बा सोरजिनो हायो। जेरै बास्केटफोर कारपेटफोर आरो बिदिनो मेट फोरफोरखौबो जोङो दानि दा जों बानायनो हायो ओ जोङो नुनो मोनो गोबां मोजां मोजां आरो बेबायदिनो जोङो ओ मा होनो दिडजाइनफोरखौबो जोङो दा मदारन जेरैहाय मानसिफ्रा दा आथिखालाव हाय जालांगासिनो एसेनो नोंथाङा जेरै बुंदों गिदिर गिदिर मेसिन बसायदों ओ जेकलुम होननाय दङना बेयो जेकलुम मेसिनजोंबो गोबां ओ माने खम समायावनो गोबां जिखौ माने दानो हायो आरो। बा बानायनो हायो थ' बेजोंहाय मानसिफोरना मा बिजनेसआबो ओ बे सि दानायजोंनो बिजनेसआबो ओ माने मोजां जालांदों आरो बिदिनो मद दार्न जालांदों नाथाय जोंनि जे गोदोनि जे मोनसे क्राफ्ट दंमोन डिजाइनफोर दंमोन आखाइजों बानाय बा सानखांनानै गाव गावनि गोसोआव सानखांथि खालामनानै मोनसे डिजाइन खालामनाय बेफोरखौ जोङो खोमानो हमगासिनो दं मानोना गासैबो मेसिनजों जाजोबबाय नालाय। दा बेनिखायनो दा ओ बे आथिखालाव मा गासैबो मेसिन कम्पिउटाराइज माने बिदि जाजोब्बाय आरो थ' बिनिखायनो सिगांनि बायदि मोजां माने जोङो खुन्दुंफोरखौ मोननोबो थांला बा ओ गाननानै मोजां मोननाय बेफोरबायदिबो जिखौबो जोङो मोननो थांला गोबा गोब्राब जाबाय आरो। ओ दिने दिन माने स समजों लोगोसे बिदिनो माने बे खुन-खुन्दुंफ्राबो गुनफ्राबो खमायलांगासिनो दङ माने फाथ्ला जालांगासिनो दङ बेबायदिनो ओ गोबां जोङो नुनो मोनो जे जिखौ गानोब्लाबो माने कम्फर्टेबोल बेबायदि जाया।
ओम
थां ना मा होनो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ। जा दानि जुगावथ' जिया गोबां फाथ्ला जाब जाबाय दख'ना हारिफोरा।
बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि दिनावहाय गावनो आखायजों दाना गानोबा इसेबां बिदि फाथ्ला एबा सिङाव जोङो
माबा गानाबाबो जायोमोन फिथिगुर हारि गानाबाबो जायोमोन दानि जुगावथ' गानाबाथाय माने बाहेरावनो थांजाया बेफोरबायदिसो मेचिनजों दानाय दख'नाया बेफोरबायदिसो ओंखारबाय आरो। ओमफाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो। बुंनो हायो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो एरखांनानै जोङो आग गरफोरखौ बानायनाय जायोमोन जेरै दिंखिया आगर दाउसा मोख्रेब आगर ओमफफाय हाजो आगर। फारौ मेगन बेफोरबायदिनो गोबां आगर दंमोन। एबा खासि हाथाय। बेफोरबायदिनो गोबां आगर दंमोन दानि जुगावथ' नाथाय बेफोर आगरफोरखौ खम बिबाङावसो बानायनायखौ नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो ओ जोङो नुनो मोनो जे माने जि दानाया गासैबो माने हारिमुनि माने सिनायथि। खौबो लाबोयो नंगौनाा नोंथां माने जोङो द्रेसजोंनो गाननाय जोमनायजोंनो। जोङो सिनायनो हायो सिनायथिखौ ला औ बेखौहाय लाबोयो हेफाजाब होयो आरो सिनायथिखौहाय ओ प्रसार खालामनो जों दिनै संसारावहाय दिनै जोंनि बर' कालसार जेखौहाय जोंनि ड्रेस बैसागुआव गाननाय आ बे ड्रेस जोङो ओ दा बावैसोनि सिगां नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ। गोबां वर्ल्ड माने जोंना रेकर्ड मोनसे थालांबाय। दा बेबायदिनो जोंखौहाय ओ मोनसे सिनायथियाव लाबोबाय आरो दा बेबायदिनो ओ बे जोंनि दानाय लुनाय खौहाय दा बांसिन जोङो उइभिं जे फोरोंनांगौ जोंनि उन उननि ओ इयुननि थाखायबो। जोलैफोरनिसिमबो जों गथायलांनांगौ होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा मा सानो फारसे?
आंबो नोंथां साननाय बायदिनो सानो जेरै जों जेनेबा दानि फ्रायनो गोमालांनो हमोब्ला जोंहा इयुनाव जेबो माबानो सिनायथियानो थानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो गाव गावनि सिनायथि जोङो बर' हारिनि सिनायथि। दख'ना गाननाय दानाय बेफोरबायदिखौ जोङो गावनि फिसा फि सौ फोरखौ एबा गावनि उन्दैसिनखौ जोङो फोरोंनानै गालांनाया जोंनि थाखाय गाहाम।
नंगौ आरो बेयो बे जोंबो लोगोसे जोंनि जेनेबा गोबां माने साख्रिनोबो मोन से लामा ओंखारनांगौ नोंथां बे दानाय लुनाय जोंनो दिनै उइभिं आवहाय गोबां आइजोफ गोबां साख्रिबो ओंखारलांबाय आरो ओ गोबां लामा होगासिनो दङ सर कारा गोबां बे थाकफोरखौ जेरै नोंथाङा होनदों बेफोरखौबो फ्रि अफ कस्ट दा होगासिनो दं आरो सरकारा थ' आं नुनो मोनदों आरो गोबांथार टाटफोरखौ बेबायदिनो फ्रियाव होगासिनो दं जायफ्रा उइभिंनि कर्स लायो दानाय लुनायनि फारसे इन्ट्रेस्ट टेट गोसो दङ बिसोरनो सरखारा गोबां ओ लामाखौ होगासिनो दं आरो नोंथांमोननो बेबायदि सरखारनिफ्राय माने गोबां बिदि ओ उसुंथाइ होनायखौहाय मोन मोनदोंना मोनाखै बेबायदि उइभिंनिफ्राय
कुइबिंनिफ्राय माने जोंनि गामि खाथियावहाय बेफोरबायदिनो न'खर न'खर इदिनो गामि मोनसेयाव सयखान साठखान बेफोरबायदि टाट जेरै अलरेदि बेयाव ओ गासिबो थाखाजोबनाय जेरै गासि खौबो मोनफा जोबनाय बेफोरबायदिखौ राननानै होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जि दानायाव जेसेबां आगजुनांगौ बेखौहाय होब होजोबखानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ दा ओ नोंथांजों आवहाय बे बिसयखौ लानानै राय्लायनायाव गोबां मोजां मोनबाय आरो मोनथिनोबो मोनबाय अब्ला समायजों लोगोसे दङो जोङो दोन्दोनि नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय